औ नोंथां फ्रियैनो दंना
औ नोंथां ओरैनो दंथैयो सावरायनो हागोन
ओ दसे सम सावरायसै होमबा
ओं
जोङो सावरायगोन मिथिंगा नैबे आयदाखौ लानानै जों सावरायनोसैना दसे
औ औ सावरायनो हागोन दे
ओरैनोथ जोङो मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जायफोरखौ जों सुबुं माहारिया बानायनो हाया एबा
औ
गाव हारसिङैनो गाव हारसिंनो सोरजियो दा नैबेनो मिथिंगा मिथिंगा होननानै बुङोब्ला बायदिसिना मुवाफोर दङ जेरै बिफां लाइफां दैमा दैसा बायदिसिना बेबायदिनो
औ
अब्ला जोङो नैबे मिथिंगाया ओ जों सुबुं माहारिनि जिउआव माबायदि बिहोमा होयो
औ
एबा जों सुबुं माहारिया नैबे मिथिंगाखौ रैखाथि होनायाव माबायदि बिहोमा लानांगौ
ओं
नैबे मिथिंगाया जोंखौ माबायदि खहा खालामनो हायो दा नैबेफोर आयदाफोरनि सायाव जों सावरायगोन
औ औ
अब्ला ओ मिथिंगा होननानै बुङोब्ला ओ बिथांखौ मानसिखौ एबा सुबुं माहारिखौ फार्फ्रथिंबो जिउआव हेफाजाब होयो होननानै जोङो बुंनो हायो
औ
जिहेथु जोङो सानफ्रोमबो जिउआव मिथिंगानि सायावनो सोरनारनानै थायो हब्ला बो बांद्राय गोरोन्थि जानाय नङा
जाया जाया
माबोरै जोंखौ साफ्रोमबोनि जिउआव मिथिंगाया हेफाजाब होयो होननानै बुङोब्ला
औ
आरो जोङो बायदिसिना जानाय आदारफोर नैबे आदारफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो मोनो होननानै जोङो बुंनो हायो
औ
जेरैहाय आदार जों सानफ्रोमबो जिउआव बार लानाय अक्सिजेन
औ
बेबायदिनो जे गोग्गो दै जेराव ओ जों बायदिसिना हाखर हाला बायदिफोराव लोंनाय दै नैबेफोरखौ जोङो मोनजोबनो हाया नाथायब्ला जे मिथिंगानि गेजेरजों दमखल बा बायदिसिना मोनसे माबानि गेजेरजों जोङो गोग्गो दै ओमफ्राय नैबेखौ मोनलोङो द जोंनो गोग्गो बार होयो जेरैहाय जों बुंनो हायो मिथिंगाजों बुंफबनाय एबा बिफां लाइफांफोरनि गेजेराव थानाय मोनसे जायगायाव जों सरासनस्रायै जोबोद मोजां गोग्ग बार नै बेेखौ जों मोननो हायो
ओं
बेनि उल्थायै बिफां लाइफां गैयै बा मिथिंगाजों जेबो सोमोन्दो गैयै मोनसे जायगा नैबे जायगायाव थायोब्ला जोङो गोगगो बार मोननायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जायो
औ
बेबायदिनो जे मिथिंगा नैबे मिथिंगाया जोंखौ गोगो बार जगायनाय नैबे गोग्गो बार जगायनायावबो जोंखौ हेफाजाब होयो बेबायदिनो मुलिफोर बायदिसिनाफोर जोङो मि मिथिंगानिफ्रायबो मोननो हायो जोङो जिहेथु सरासनस्रायै मिथिंगाजोंनो नांजाबनानै थानाय मोनसे हारि
औ
जोङो अरायबो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंहा मोनसे हुदाफोर दङ
औ
जायफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मुलि खालामनानै फाहामथाय लायो
औ
बेबायदिनो गोबां बेरामफोर नैबे गोबां बेरामफोरखौबो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोर बिफां लायफांनि बिलाइ बा रोदा बा फिथाइ फिथाइ बायदिसिना नैफोरनिफ्रायनो जोङो मुलि बानायनानै
औ
जोंनि बे बेराम नैबे बेरामखौ जोङो फाहामथाय लानो थाखाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंखौ फोरोंनानै गालांनाय आजै आजौ बिथांमोन दा बिथांमोननिफ्राय जोङो सोलोंनानै मोनदों
औ
दा बेबादिनो मिथिंगाया जोंखौ आरोबाव गोबां बिथिङाव हेफाजाब होबावो
औ
जेरैहाय अरन दैमा हाजो जिब जुनारफोरा बिथांमोननि जिउआवबो मिथिंगाया बिदिनो हेफाजाब होयो नाथायब्ला नैफोर हेफाजाब होनायनि गेजेरजों जोङो माब्लाबा समाव मिथिंगाखौ गाज्रि नोजोरजोंबो नायफै फांनो गोनां जायो
औ
माबोरै मिथिंगाखौ जोङो खहा खालामो दा बेबायदिनो बेफोर खहा खालामनाय होननानै बुङोब्ला जों माब्लाबा समाव हाग्रा दाननाय दैमाफोरखौ गुबुंले खालामनाय बिफां लाइफां दानफ्लायनाय बेबायदिनो जि बांद्राय प्लास्टिकफोर गारनाय
औ
बे नैफोरो मिथिंगाखौ जों सुबुं माहारिनि सुबुं माहारिया गाज्रि नोजोरजों नायफ्लाङो एबा मिथिंगानि सायाव इनाय अनागार नै बदि मोनसे हाबा नैबेफोरखौ जोङो मावफ्लांनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
बेबायादिनो नोंथाङा सानो नामा जे मिथिंगाखौ मिथिंगा आरो जों सुबुं माहारि माबायदि सोमोन्दो दङ एबा मिथिंगाया जोंखौ माबायदि हेफाजाब खालामो दा नैबे मिथिंगाखौ जों मानो संरैखा खालामनांगौ
नैबेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा
अ नोंथां मिथिंगा होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ फोरमायलांबाय बियो जोबोद सैथो थोंजोङै नोंथांनि बुंनायनिफ्राय जों बेखौनो साननानै लानो हायो जे मिथिंगाया जोंनि खांगिरि होननानै बुङोब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा नङा होमबा नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आरो बर' हारि हिसाबैथ' नोङो मिथिंगानि बिखायावनो रायजो जासिननाय हारि होननानै बुंनांगोन मानोना जारिमिन गिबि मुगा बा गोबाव समनिफ्रायनो बर'फ्रा जि ओनसोलाव गामि गायसनो बर आफ जि ओनसोलाव रायजो जायो बियो गासिबो माने हाग्रा बंग्रानि सेर सेर हाजो हालानि सेर सेर बेबायदियावसो थाखायो नोंथां बेखायनो गुबुन गुबुनफोरनिफ्राय जे बर' हारिजों मिथिंगानि सोमोन्दोआ जोबोर खाथिसिनाव आरो नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों जे मिथिंगानि बिखायावनो इसोरनि सोरजिनाय बेफोर गासिबो जिखिनि बिफां लाइफां बेसाद फोर जिब जुनारफोर बे गासै बिसोरनि सोरजिनाय आरो बेखौ लानानै सुबुं माहारिनो जिखिनि नांगौ बेखौ मिथिंगाया जोंनो थोंजोङै जगायनानै होनाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जि मेडिसिननि बाथ्रा बुंदों ज मुलि बिफां लाइफांनि बाथ्रा बाथ्रा बुंदों मानोना
औ
जारिमिनखौ जों बदलायोबा नुयो जे बर' हारिया सर मोखां जानाया बावखायाखैबो दा बिनिफ्राय जेसेबां रोजा रोजा बोसोर बर'फ्रा रायजो जानानै दंमोन मिथिंगानि बिखायावनो लोमजाबा साजाब्लाबाबो साजायो लोमजाबा साजायोब्लाबो जोङो मा खालामो बेन्दों बेनला माखासे बिफां लाइफांफोरखौ लानानै बिनिफ्राय जोङो एसे मुलि बानायनानै बिदि सेबनानै जोङो लोङो जायो सेबनानै लायो बेबायदि थासारिनिफ्राय जों रायजो जाबोनाय दंमोन दा बेखायनो जों नि थासारियाव नाथाय जों सुबुंफ्रासो जों मिथिंगाखौ जोथोन लानायनिफ्राय जों जोबोद फेलें जादों होननानै बुंनांगोन मानोना जों आथिखालाव जिखिनि जिरादफोर बेसादफोर बाहायो फ्राय जों प्लास्टिकनि मुवाजों दाजानाय जिरादफोरखौ जों बाहायसै आरो बै बाथ बै बेसादफोरखौ बाहायखांनायनि उनाव जोंङो थोंजोङै हमना ला दै बथल जखौ जों आथिखालाव जोङो बथलाव दोननायखौ लोङो दा बे बथलबो प्लास्टिक बथल दा बेखौ लोंखांनानै जों जानला मोनला गारो दा बे लोंखांनानै जानला मोनला गारनायाव बै बथला नोङो आरो खिन्थु सेवनानै खांग्रा जा जिहेथु नंखाया दा बेबायदिनिफ्राय जागायनानै जोङो मिथिंगायाव गिजिरा खालामो जों सानफ्रोमबो आरो बा सानननि गासैबो समावनो होननानै बुंनांगोन दा बेखायनो मिथिंगाया जिहेथु जोंखौ खांङो बायो फेदेरो फोलावो दा बेखायनो बे बिथिंखौ नायोब्ला जों मिथिंगाखौ आथिखालनि थासारियाव जिबायदि जोथोन लानांगौमोन बेबायदि जोथोन लानायनिफ्राय जों जोबोद फेलें जादों होननानै बुंनांगोन खोथा जि हाग्रा बंग्रा दामफायनानै मालाबा आननेसेसारि दामफायो मालाबा नोंङो जों बेयाव खेथि मावनो थाखाय दामफायो दा बेखायनो जि सरखारारनि नित नियम बिसोरबो बुंदोंमोन जे फांसे बिफांखौ दानफायनायनि सिगां फांब्रै फांबा फां द' फां सनि दान गायग्रोनांगौ बे बाथ्राफ्रा जोबोद मोजां बाथ्रा आरो जोंबो बेखायनो एसे एनैब्लाबो जानाय फिथाइ सामथायाइ मोननांगौनि थाखाय जों बिफां गाया नंङा गायो जोंङो अब्लाबो जोंङो जिखिनि मिथिंगानिफ्राय अननाय मोनो बेबायदिनो जों मिथिंगाखौ जों जोथोन लानो हायोब्ला जोंनि इयुन जिउआ जोबोद मोजां जागोन बायदि आं सानो नुदों
औ अब्ला जोंङो नोंथांङाबो जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय बेनि गेजेरजों रोखा जायोदि
औ
जों मिथिंगा आरो सुबुं माहारि नै बेयो खोब खा खाथि सोमोन्दो दं होननानै जोंङो बुंनांदोंमोन
औ
जों मिथिंगायाबो जोंनि सायावसो लनानै थायो गुबुन फारसेथिं जों सुबुं माहारि सुबुं माहारियाबो मिथिंगानि सायावनो आबुंङै सोनारनानै थायो होननानै जोंङो बुंनो हायो।
अ
अब्ला जोंनाव मोनसे सोंथिया सिखारो नैबे मिथिंगाखौ खौ जोंङो गिजिरा खालामनायनि अनगायै नैबेखौ रैखाथि होनाया जोंनि मोनसे गोनांथार बिबान जानांगौ। जौ नामा दा नैबेफोर सोंथि बे बे सथिया जोंनाव सिखारो
औ।
अब्ला नैबे मिथिंगाखौ जों रैखाथि होनो थाखाय साफ्रोम सुबुंफोरानो बिबान लानांगौ होननानै नोंथांङा सानो नामा?
नोंथां बेनो जोंङो मिथिंगाखौ जोंङो थोरै मिथिंगा होननानै बुंङोब्ला बिफां लाइफांखौ जोङो हरखाबै साननानै लायो। आरो बे बिथिंखौ जोंङो नायोब्ला बिफां लाइफांङानो इम्परटेन्सिबो नांगोन आरो बिफां लाइफांजोंनो गासिबो सोमोन्दो गोनांखा दा बेखायनो नोंथां जों थांनानै थानांगौ जिहेतु जों अफिसनि जोबोद गोनांथार दा बेखायनो बिफां लाइफाङासो जिहेतु जोंनो अक्सिजेन होयो। दा बेखायनो जोङो मिथिंगाखौ जोङो जेरैखि जाया रैखाथि होनाया बुहुमाव थांनानै थानाय जि आदस'ख्रर सुबुं जों बयनिबो बिबान होननानै आं सानो सानो नोंथां।
औ अब्ला जों रोखायै बुजिनानै मोनबाय मिथिंगाखौ जों बयबो रैखाथि होनांगौ
औ।
आरो नैबेखौ रैखाथि होनो थाखाय जों साफ्रोमबो खामानिखौ मावनांगौ।
औ
बिफां लाइफां गायनांगौ।
औ।
बायदिसिना आबहावा नैबे आबहावा खौ गुबुंले खालामनाय नैबेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ।
औ।
नैबेफोरखौ जों बुंनो हायो अब्ला जों मिथिंगानि सायाव सावरायनानै गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिबाय
औ।
सेयार खालामलायबाय सावरायबाय अब्ला जोंनि बे सावरायनाय नैबेखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां। दे।